हेलौ।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनिसिम ओ गोजोन हरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां। ओ नोंथाङा अ स
औ दोङो नोंथां।
औ नोंथांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो मोननैसो आयदानि बागै सोंनायदोमोन नो
औ सोंजागोन नोंथां।
जोङोथ' गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा थास' ओंख्रिफोरखौ गोबां रोखोमनि ओ गासैखौबो जाफ्रामो नङा होमबा ओ जोङो बेफोरखौ माखौ माखौ जायो आरो मारै मारै जोङो संना जायो बेफोरनि बागै नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ ओ थास' बुंब्ला थ' थास'नि गासैबो बाहागखौनो जाजोबो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
थास'नि जोङो बेदरखौबो जायो आथेंखौबो बिबारखौबो आरो थास' फोरनि बिलाइखौबो जायो आरो थास'नि जों बुगाखौबो जायो नङा होमबा नों
औ नंगौ।
थास' दाथ' थास' बिबार ओंखारदों थास' बिबारखौबो औ जों जायो आरो‌।
औ।
बेबायदिनो ओ जोंनि जेनेबा आबादारिफ्रा थास'नि आबाद मावनानैबो जोबोद जिउ खुंगासि -नो बिदि आसु थास'बो ओजो आसु थास'खौबो जेनेबा ओ गायनानै जेनेबा ओ फाननायखौ आं नुदों आरो गोदोनि खायनो आसु थासु आसुथाव आसुवा जोबोद जेनेबा जानो मोजां जायो नङा होमबा नोंथां दालिफोरजोंबो बिब्दि गोबां जायो आर'
औ औ।
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
जोंनिया जेनेबा दा बे थास' बेदरखौ जों ओ मिखिबो जाजायो खारैबो जाजायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ
गिबियावनो ओथास' बेदरफोरखौ जों जेनेबा ओ जावनानै लाबो नङा होमबा बांसिनानो जावनानै लाबो ओमबाय खायसेया थायफोरनिफाय बायनानैबो लाबो ओ हाथायफोरा बे दिनो सैखानानबो फा फानो आरो खायसे बिदिनो सैयालासिनोबो फानो आरो
औ नोंगौ
बेदरखौ जों ओ संनो थाखाय जों जेनेबा खारैबो संजायो मिखिबो संजायो नङा होमबा
औ नोंगौ
जोङो मिगि संनो थाखाय गिबियावनो जों थाव होनानै ओ जेनेबा ओ थास'खौ एवफ्रामना लाग्रोयो आरो नों थां बिदिनो मोजां लाग्रोनानै जों बेयाव दै होयो जेब्ला गोदौओ अब्लानिया जोङो बे थास'वथ' मा होनो नङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ
ओ जेन'बा मान गान्दा होजों फालौ गोसा होयो आरो बिदिनो मैस्था बिदिनो थाइगिर बिदि मिखि होनांगौ आरो होमबाना जोंना थासवा माना थिग बेबादिनो जों थास'आव जोङो ओ जेनेबा ओ थास'खौ जों बांसिन ना दोसो जायो नङा‌ होमबा बे थास'आव होनो थाखाय जों गिबियावनो नाखौ एवफ्रामना लाग्रोनांगौ आरो जेब्ला थास' -खौ जोङो बे रुहैनानै फाख्रा सुनो होयो अलनाया थास'वा रुयोब्ला जों बे एवफ्रामनायखौ जो गारना होयो आरो जेनेबा बे मैगंआव थिग बेबायदिनो जोङो बिदिनो थास'खौ एसे रानहोनानै जों बेफोरसे बेयाव संख्रिफोरखौबो मोजाङै नांनायखौ नायनानै जों जे ओ जों दे दा जेनेबा जोंनिया बे दुनदिया ओंखारबा जों बेखौ ओ लासफोराव होबाय आरो जेनेबा मोदोम होनो थाखाय बिदिनो जोंनिया अ थास' मिखिखौ संजायो आरो नोंथां आरो बिदिनो अ खारै बुंब्लाबो खारैखौबो थिग बेबायदिनो गिबियावनो थास'फोरखौ एवफ्रामना लानानै बिदियावनो खारै एसे होनानै अ जेनेबा सङो आरो
औ
माने थास' अ संनो थाखाय जोङो फालौखौ अ गोसासा होनांगौ आरो एसे माने बे मानो नालाय नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जों फालुखौ एसे गोसा होयो आरो बिदिनो जोंनाथ' थास' बिबार ओंखारदों नङा होनबा नोंथां बे थास' बिबारखौबो जोङो मिखिबो जाजायो आरो खारैबो जाजायो गिबियावनो जों थास' बिबारफोरा हाबनानै जों बिदिनो अ जेन'बा खानानै लाबोनानै बेखौथ' जों बोफ्ले नांगौ नङा होमबा? बोफ्लेनानै जों बिदि गिबियावनो एवफ्रामना लानानै। जों बेयाव बिदिनो मिखि जानोबा जों बेयाव बिदिनो अ मेस्तफोर होयो। ओफ्राय बिदिनो थास' बिबार बेखौ जों अमा बेदरफोरजोंबो बयलारफोरजोंबो जानायखौ नुयो आरो जों बेफोरखौ औ गिबियावनो जोङो बेदरफोरखौबो एवफ्रामना लानानै बिनि उनाव जों थास'खौ होयो। बिदिनो मिखि होनानै। जों बिदिनो अ बिखौ संनाय जायो आरो थास' ओम बिबारफोरखौबो। थिग बेबायदिनो बिदिनो आथिंफोरखौबो गिबियावनो एवफ्रामना लाग्रोनांगौ मोजां बिनिफ्राय दै होनानै बिदिनो सङो आरो। बिदिनो जोंथ' थास'नि बिथ'राइफोरखौबो जायो नङा होमबा नोंथां? थास'नि बिथराइफोरखौ जों बिदिनो ना गोरान होननानै आं बांसिन जानाय नुदों आरो।
ओं।
औ ओ नोंथां मोननि न'खरावबो जेनेबा थास'खौ ओ थास'नि मा -मा बाहागोखौ जायो? ओमफ्राय माबायदि संना जायो? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां, औ थास'खौ' जोङो अ थास'नि ओंख्रिखौ जोङो गोबां ओं रोखोम नों -नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बिदिनो जोङो बिलाइ आथिं बिदिनो जोङो थास' बु- बुगा जोङो थाराया बेखौ आरो थास' बिथिरि जोंहा आथिं गासैखौबो जाजोबफ्रामनाय जायो नङा होमबा नोंथां? थास'नि बाहागोखौ अ जोङो बिदिनो थास' अ जोङो हाग्रानि थास'आ एसे जोंनिया न'आव आसु थासु गायनायनिसे एसे अ गोथाव एबा खहाबथावनाया एसे बेलेग जायो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो हाग्रयानिया खहाबसिननाय जायो ओ गोथावसिन एबा जोङो बेखौ जावना लाबोनानै जोङो जेब्ला जायो। अब्ला जोङो बे थास'खौ सायनाय समाव जोङो ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो अ आबैमोननि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनबोनाय दासिमबो ओ बेखौ जोङो ओ सायना रोजाबनानै सायोबा जोङो मानोनो होननानै जों मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां? जोङो बेखौ सायनानै गोबां रोखोमनि संना जाजायो जोङो बिदिनो मिखि एबा खारै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोङो ना गोरान एबा गोथां एबा जोङो ओ खांख्राइफोरजोंबो जोङो संना जानाय खांख्राइ, एखावरि संना जानाय जों नुनो मोनो दाउफोरजोंबो जोङो जायो दाउ बेदरफोरजोंबो न'नि दाउफोरजों जोङो बेखौ जोङो मेखि जानोबा जोङो थाइगिर एबा मैथा होनानै संना जानायखौ नुनो मोनो ओ फालौ औ फालौ हौआबाथ' जोंनिया थास' मैगङाथ' जोंनिया मानखायो औ जोङो खारैबाबो बिदिनो जोङो ना गोरान गोथां बिदिनो जोङो संना जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
जोङो बिदिनो गोबां रोखोमनि जायो जेरै जोङो थास' बिलाइ थास' बिलाइखौबो जोङो ना फिसा ओ मावा एबा फिथिंख्रि दोङो ना फिसाफोरजों बांसिन गोथाव जानायखौ नुनो मोनो। ओ जोङो जेरै बेखौ जोङो थास' बिलाइखौ जोङो खानानै लाबोनानै सुनानै जोङो खारैजों रहायनानै जोङो ओ खोबनानै होयो खारै होनानै अब्ला बेहाय रहायजोबनानै गेब्लेना एसे जाबा जोङो बेखौ ओ थुफ्लेनानै जोङो दै होनानै बेहाय जोङो ना गोरान एबा ना ना गोथांखौ जोङो फिसाफोरखौ एवफ्राननानै एबा जोङो गोदोनि दिनाव जोङो जब्ल'बो गारना होनाय जायोमोन। नङा होमबाना ओ गोदौबाय थानाय हमायाव बिदियाबो खद जायो जोंङो बिदिखौबो दासिमबो जायो। खायफा खायफा ओ जोङो बिदिनो गोदौ होजासे जोङो संख्रि, फालौ। मोजाङै जोङो ओ ज्रोम होनानै संना जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो थास' बिबार बुङोब्लाबो जोंनि न'खरफोरावबो दासिम ओ बेफोरखौ जायो गोथाव मोनो बेहाय जोङो थास' बिबार जाबा जोङो। ओ गुबुन जों थास' बिबार जानानै ओंख्रि जानाया गुबुनाव थांबा मोदोमफोरा जोंनिया ओ मा होनो गोलोमदैफोरा ओंखारनानै
औ औ मोनामो नंगौ औ।
बिदिनो जोङो गुबुनाव थांबा थास 'बिबार जाना जोङो
औ आरो जोङो हरफोराव जाबा बिदिनो अखानायो जों देहाफोरखौबो दुरबल
औ नंगौ थास'खौ जोङो बांद्राय बिदि ओंख्रि जाबाब बो जोंनि देहाफोरा एसे नस्थ' जानायखौ जों मोनो जों मोनदाङो नङा होमबा। ओ जोङो बिदि बोथिफ्रोमबो जोङो थास' ओंख्रिफोरखौ जानो हाया। बिदिनो जोङो थास' बिबारफोरखौ जोङो गुबुन हारिखौ एसेबां बि दि जानाय नुआ जोङो बर'फोरखौल बांसिन नुयो जोङो अमा बे दरजों नाजों बांसिनानो जोङो बर'फोरखौ जानाय नुयो जों बर' आइजो फोरा बिदिनो जों खाबथिं बायनानै ओ मुथा मुथा खालामनानै जोङो हाथाय बाजाराव ओ लांनानै फानहैनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। ओ थास' आथिंआनो जा बिदि ओ थास' बेदरानो जा जों ओ थास' बेदरखौबो जोङो बर' आइजोफोरा गोबां ओ बिदिनो ओ सैनानैबो फानो एबा जोङो सैयालासिनो बो जोङो केजि हिसाबै जोङो फाननाय जायो नङा होमबा। ओ जोङो सेक बिदिस सैना फानना जोंनिया से केजिफोरावनो जोङो बिदि ब्रै-ब्रैजौ। ब्रैजि एबा थामजि बिदि मोनो ओ बर' बर' बिमा खौ जों गोबां हाथाय बाजाराव गलाफोराव फाननाय नुयो नङा होमबा नोंथां। ओम जोङो बिदिनो आइथिंफोरखौबो जोङो गोबां रोखोमनि बिदिनो सायनानै ओ जोङो खाना लाबोनानै बिदिनो बिजिर बिजिर सायनानै जोङो बेखौ ओ जोङो थास'नि ओ जोङो सोम बेखौनो जोङो थास' गासैबो थास'खौनो जोङो नाफोर जोंसो बांसिन जाफामनाय जायो नङा होमबा जोङो दाथ' जोंनिया ओ दैलां दिन एबा जोंनिया थास'नि सिजोना बांसिन नङा होमबा ओ जोङो बायनानैबो बेदरफोरखौ फानो एबा जोङो बिदिनो ओ बिबारफोरखौ एबा आथिंफोरखौ ओ बेदरफोरखौ फाननाय जायो ओ गोबां बर'फोरखौल' जोङो बिदि नुयो फानथिंनाय
औ ओ बिदिनो जों जेनेबा थास'नि बिफांखौ जों जेनेबा बे अमा आदार ओ अमानो आदार होनो थाखाय जों हाना लाबोनानै रुनानैबो होयो आरो औ थिग बेबायदिनो दाथ' थास'निनो देनेबा थास' आथें दा थास' बिबारनिनो दिन नालाय बेखौनो जोंनि बर' आइजोफोरा जेनेबा बिदिनो ओ बिदि बारिफोराव नागिरनानै एबा बबा लामाफोराव नागिरनानै खाना नै फाननायखौ नुदों आरो बिदिनो थास' बिबारफोरखौथ' बिदिनो मुथा मुथा मुथा दसथाका बिदि थाइबाके फानो आरो बिदिनो आइथिंफोरखौबो बिदि मुथा मुथा फानो आरो बे थास' बेदरखौसो जों बिदिनो केजि हिसाबै सुनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिनो ओ दाबो जेनेबा जोंनि बर' आइजोफ्रा गोदोनि बायदिनो बिदि थास' जेनोबा बेदर खौबो जावना लाबोनानै बिदिनो केजिसे हिसाबै फाननायखौ आं नुदों आरो हाथाय बाजार फोराव
औ नंगौ
बिदिब्ला नोंथां खोनासं
औ औ नोंथां नंगौ ओ नोंथाङा आंनो बेसे न गोसा समखौ दसे सम होनानैबाबो आंजों ओ मोनथियैखौ मोनथिनाय बि दि ओ नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां इयुन समफोरावबो बिदिनो रायलायनो मोनगोनखौ मिजिंथिबाय नोंथां
औ दे बिदिब्ला
औ दे बिदिब्ला नोंथां